हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ। नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
हेलौ।
हेलौ। नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ औ आं नोंथांखौ हामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ए आबाद मावनाय नि बागै रायलायनो सानदोंमोन। सावरायनो सावरायजागोन ना नोंथां
औ दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो नामा
उम
जाहैबाय माइ नङा होनबा
औ औ
जों गिबियावनो मावनाय जायो।
औ
औ
जोङो
नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
खोनायाखैना दा खोनाबायना खोनाया
दसे दसे खोनायो दसे दायो।
खोनादों।
औ खोनाबाय दे नोंथां बुंदे औ खोनाबाय दे खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां